हेलौ,
नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो ना मोना?
अ बेरायनो
उम बहा बहा बहा बेरायखो नोंथाङा।
बेरायनायाथ ओरैनो इसिबां गोजान गोजानाव। थाङाखै थांनायालाय। ओरैनो‌ बै जोंनि खाथि ओ भुटानाव एसे ससे बेरायबाय ओमफ्राय ओजोंहाय नागा नागालेण्ड ना? ओ कसारि राजानि बाइखोन्दा नेरसोन बेयाव थांबाय खाथि खालाय गुवाहाटि कामाख्या मन्दिर उमानन्द बालाजि टेम्पोल। ओमफ्राय साइन्स मिउजि याम बेफोराव थांनाय जाबाय आरो।
माने बेरायोबा माबायदि मोनो गोसो माने
बेरायोब्ला? बेराय दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ दावबायनाया मोनसे गियान होननानै बुंनांगोन। दा दावबायनानै मारै मोनो होननानै बुङोब्ला गोबां गोबां जों मोननो हायो जेनेबा फार्साव जों गो सोखौ गोजोन मोनो। आरो गोबां गोदान गोदान गियान मोननो हायो। माने नुयैखौ नुहैयो आरो बे नुनानै जों माबा मोनसे गोदान गियान मोननो हायो सोलोंनो हायो। आरो जाय जायगायाव दावबायदों बे जायगायाव थांनानै बे जायगानि मानसिफोरनि साननाय हनाय बे जायगानि हारिमु बे जायगानि थासारि बेयाव माब्रै सोलियो बिनि बागै जोङो गियान मोननो हा यो होननानै आं सानो।
औ नंगौ
औ नों थाङा बेरायफेरबाय नामा? औ औ
आंबो बेराय औ सम सम बिदिनो बेरायो।
औ गोजान गोजानाव थांबाय नामा?
गोजानावथ थांनाय जायाखै बाहायनो जायगायावनो बेरायो
औ
एबार माबा औ
दे बुंलाय
एबार बेरायगोन जुलाइआव एसे गोजानाव थांनो सानदों आङो जुलाइआवहाय ओरैहाय थांसै नेपाल थांसै ओमफ्रायहाय आइजल थांसै मिजराम
औ
ओमफ्रायहायो ओम बोरैबाबा ओरै माबा थांबा माबायाव थां ओ मा मोनलाय बेयो दिडिमा हासावबावबो थांगोन आरो ना
अ खोब मोजां जाय गैया मोजाङानो मोजांङानो औ नोंथाङा दावबाय नां ग होननानै सानो नामा
औ दावबायनांगौ नंगौ माने दावबायनायजों बहाय जोंना जेनबा सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थानायबा नआव थाबाय थाबा एसेबाबो मा होनो सिङाव थाबाय थाबा ओ जोंना सोराङा सोराङा जायोना गोसोफ्रा माने बोरैबा मोनो जुदि नों बेरायोबा नोङो फ्रि मोनगोन आरोना गोसोफोरखौहाय ओमफ्राय सान्थि मोनगोन आरो मा होनो रोंगौ थि मोनगोन माखासे नलेजफोर मोनो आरोना बेखायनो आं सानो दावबायनांगौ बेरायनांगौ
औ औ
नोंथाङा दासिमाव बेरायनायनि जा बेरायनायाव अ बे जायगा औ नोङो साबसिन मोन्दों माने बहा थांनानै जेनबा माखौ साबसिन मोनदों
ओरैनोथ दावबायनाया साबसिन होननानै बुङोब्लाथ
बहाबा थांबा जेनबा बहाबा थाङोबा माने बांसिन कानेक्सन जासिनो नालाय गोसोआ माने मिलायफ्लेयो औ औ
ओ ओ इयावथ आङो बांसिन मोजां मोननायानो जाहैबाय बे माबायाव थांनायावहाय ए डिमापुर नागालेण्डआव थांनायावहाय बे कस राजानि बाइखोनदा नेरसोन बेफोरखौ नायनानै गोजोन मोनदों आरो माने सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादोंमोन जे खसारिया जेनबा दा नेरसोना बिदि दङ ओमफ्राय बिनि अन्थाइाव अन्थाइ खामफायावदि लुनाय जि आगर एरनाय बेफोर बिराद मोजांना सोमोनांथाव। बेखौ खाथियाव उन्दै समनि दा नायनाय जाबाय थादोंमोन। फ्राय थांहैनानै थांमानानै नु खाथियाव नुुमानानै जोबोद मोजां मोनदों आ रो मानोना बे अन थाय खाम्फाया हाजार माने देबाबो माबाबाबो बुबाबो बे बुसिफायनो हाया जोबोद गोगोम आरो बिनि अन्थायाइाव एरनाय जि आगर बेयो जोबोद माने गोजौ थाखोनि मोनसे आखिनाय आरो।
अम
फोरनि गेजेरजों बियो साननो हायो जे गोदो कच राजाफोरनि जि साननाय हनाय बिसोर बिसेबां सोदोमस्रि गोनां जौगा थाखोनि रायजो खुंदोंमोन। बेखौ बियो फोरमान होयो आरो बेखौ नुनानै जोबोद आं रंजानाय बा गोजोननाय मोनदों आरो।
अम बेफोरखौथ बेलेगाव मोननोबो हाया।
औ मोननो थांङा बेफोरो। मोजां मोनो आरो। नोंथाङा ओ दावबायनाय-दावबायनो बबेबा जायगायाव दावबायहैनांगौब्ला बा बेरायहैनाय जायोब्ला बिनि सांग्रांथिनि बा गै मा मा सांग्रां जानांगौ होननानै सानो।
बबेयावबा दावबायहैनांगौबा माने नों जेरै बायदि बेलेगा बिदि बेदि नंङाबो जानो हागौ नालाय बे मानसिनि थाखायबो सांग्रां थानांगौ जानानै फैयो आरोना आरो बेरायनायाव हाय जेनबा लामायाव सामायाव बेखौहाय एसे थाल लानांगोन। आरो नों थांनाय फैनाय ओमफ्राय नों थानाय बेफोरनि जायगायावहाय माने नों थानाय जायगा बेफोरनि सो सोमोन्दैहाय सांग्रां थानांगोन आरोना आरो मानसिफोरा मा बायदि बेखौबो नोंङो मोनथिग्रोना थांनाया मोजां आ रो ना हजोंनि हालोदा मा बाय दि आरो हजोंनि मानसिफ्रा मा बायदि मा रोखोमनि बेखौ मोनथिनानै लानानै थांनाया साबसिन आरोना।
औ औ औ नंगौ औ थिगानो ओम फ्राय जि दावबायनाय बे दावबायनाया जि माने फरायसाफोरनि थाखाय गोनां होननानै सानो नामा नोंं। नोंथाङा।
दावबायनाया फरायसाफोरनि थाखायथ माने ओ ओरैनो दावबायनाया नङा माने जुदि बेयो सोलोंथाइजों सोमोन्दो दङब्ला बेवहाय बिसोरखौनो देखायनाया आल दा जायो माने दावबाय होननानै बिसोर बिदिनो देखायनाया आलदा जायो माने ओरैनो लेखायावल फरायनाया आलदा जायो आरो थांनानै नुहैनाया आलदा जायो नालाय बेखायनो जुदि ओ फरायनायजों सोमोन्दो दङब्ला बिसोर खौ माने दावबायहैनाया मोजां जायो आरोना दावबायनानै माबा मोनसे बिसनो जेनबा बिसिनि गोसो बिसिनि माबायाव हाय सोना मेलेमाव सोनानै होनो हायोबा मो
औ माने गावनि मेगनजों थांनानै बुजिनानै खाथियाव नायनानै सोंनानै लानो ह हायोबा गाव साबसिन बुजियो आरो
औ।
औ।
सोलोंथाइ लानायजों आरो सोलोंथाइया माबायदि बेखौहाय माबानाया आलादा जायो नालाय जेनबा सोलोंथाइल फरायनायजों आरो नोङो ओ माबायाव हाय फोथाराव ओंखारनानै मावनायजों आलदा जायो नालाय थि बेबायदिनो फरायनायजों लोगोसे जेन नुनानै जु बिसोरो मेगजों नुयोबा बियो आलदा जागोन आरोना बुजिनायाबो साबसिन जागोन।
औ जाय माने थार खथानि बा थाखोनि आयदायाव फरायाव गोयै गियानखौ बे दावबायनायनि गेजेरजों बा नायनायनि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा मिथिनो हायो मिथिनो हागोन हायो आरो जायखौ जोङो थाखो ख खथायाव मोननो हाया।
औ
आथिखालाव ओ माने बबेबा जायगायाव दावबायहैयोब्ला माने गोबां जायगायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दा बे बिथिङाव औ बे बिथिङाव जेनेबा जि जायगायाव माने गोजाननि दावबायारिफ्रा फैयो बे दावबायारि फैनाय समाव बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दावबायारिफोरखौ माबायदि जेनेबा आखु दिन्थिनांगौ होननानै सानो नोंथाङा।
जुदि जोंनिहा जुदि जोंनिहा फैयोबा आं सानोखि माने बिसोरबोथ जोंनि माबा जायगाखौनो नायनो फैदों नालाय दा बिसोरो ज जे नुदों बेखौसो बिसोरो माबागोन मोनथिनानै थांगोन साननानै थांगोन आरोना अ बिदि बिदि होननानै दा बेखायनो आं सानो जुदि बेलेगनिफ्राय फैयोबा बिसोरखौ मोजाङै ओ माने जोथोन लानांगौ आरो गाज्रि आखुफोर देखायनो नाङा। जेनबा जों मोजां जों मोजाङै देखायहरोबा माने जोंनि ओ जायगाया ओ खौ बिसोरो साननानै थांगोन जे ए बिदि बिदि मोजां बिराद मोजां मानसिफ्राबो मोजां आरो ओ जायगाफ्राबो ओ मोजां बिदि होनना। नै बिसोरो साननानै थांगोन आरो ना जुदि नों ओ मोजां गाज्रियैहाय जुदि माबा देखायनानै हरोबा बिसोरो गाज्रिखौनो साननानै थांगोन बेखायनो आं सानो मोजाङै देखायहरनांगौ मोजां बिसिनि सिगाङाव आरो बिसोरजों मोजाङै हाय माने आखल आखु देखायनांगौ आरोना।
औ। नंगौ बिदिनो आंबो बिदिनो सानो जेनेबा बिथांमोना जोंनि जायगायाव नायनो फैदों। बिथांमोनखौ हेफाजाब होनाया जोंनि दायथ' बिसोरनो थानो होनाय बिसोरनो जानो होनाय बिसोर जे जायगायाव नायनो फैदों बिसोरखौ दिन्थि हैैनाय मोजाङै माने फोरमायनानै होनाय बा मोजाङै आदद लानाय जाहाथे नेक्स्ट टाइम बे बिथांमोनहा जोंनाव फैनानै गोजोननानै नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम फैफिनो बा गुबुन दावबायारिफोरखौबो उमुग जायगायाबो जोबोद मोजां जों थांना फैखांबा बेबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ दावबायारिफोरनोबो होयो बेनि थाखाय माने गोजाननि दावबायारिफोर फैयोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोथोन लानाया बा बिथांमोननो जायगाखौ मोजाङै फोर दिन्थि नायनो थाखाय दिन्थिना होनाया जोंनि बिबान होननानै आं सानो आरो। अब्लासो जोंनि ओनसो
गेजेरजों औ
ओ माने मोजां जागोन बा गोबां दावबायारिफ्रा फैगोन आरो जोंनि ओनसोला मुंदांखा खा जालांगोन आरो।
औ। जुदि बेयो सासे मानसियानो जुदि ओ सानै मानसिनोहाय जुदि मोजांखौ ओ जुदि मोजांखौ खोन्थानो हायोबा आरो बै सानैयानो आरो बै साब्रै मानसिनो आरो मोजां खोन्थाना हैगोन बिदि जायोना।
औ औ औ। बिदिनो जों जोंनि जायगाखौबो सिनायथि होनो हाद बा रांखान्थि बिथिङाव बो जोङो गोबां दावबायारिफोर फैयोबा माने मुलाम्फा खालामनो हागोन आरो।
औ दे नोंथां होमबा उनाव सावरायनोसै।
औ दे दे।
ओम।